हेलौ
औ खोनादोंदा? औ औ ओ मा खालामदो?
आं दायो ओरैनो दङ नोंथाङालाय?
अ आंबो दासो दुगैनानै ओरैनो जिरायनानै दंथयो।
अ
ओ बिदिब्ला जोङो आयदा फारसे आवगायनोसै नामा? ओ बिदिब्ला जोङो ओ दानाय लुनाय सोमोन्दै सावरायनोसै ओ बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? ओ ओ दानाय लुनायनि सोमोन्दै।
औ हागोन।
औ अ
माने जोंनाथ' जेनबा दानाय लुनाय होनोब्ला गोदोनिफ्रायनो जेनेबा जों दानाय लुनाय खौ माबानानै गानबोयो आरो दानाय लुनायजों सोंनानै खुन्दुंखौ।
औ औ
जिया जिमा जोङो बे माने एम्फौ लायो
औ, औ।
जेनेबा एम्फौ लागोरो फार्स्टआवनो बिनि उनावहाय बिनि फिथोबनिफ्राय माने खुन्दुं दिहुननो हायो आरो।
औ औ
बे खुन्दुं दिहुननानै बिनिफ्राय मा होनो इखो जोङो खालार होनाय जायो आरो
औ औ
बे खालारनिफ्राय माने फोराननाय जायो बेनि उनावहाय
सिगांथ गोदोनि दिनाव बेखौ आखाइजोंनो सोंनाय सोंनानै लानाय जायोमोन दानो थाखाय। ओमफाय दानि दिनावथ' मिसिन ओंखारजोबबाय
औ अ
सिगां माने दाल आखाइजोंनो दानाय लुनाय जायोमोन नालाय बिराद मोजां जायोमोन आरो जियाबो मोजां जायोमोन गोबाव जोरोमोन ओमफ्राय गोबाव सम जेनेबा गाननो हायोमोन आरो आरो जेनबा दानि दिन-दिनावथ दानाय लुनाय होनोब्ला मिसिनजोंनो बांसिनानो ओंखारजोब्बाय उम बे मिसिन जों दिहुन्नाय नालाय बांद्राय गोबाव सम जेनेबा गानजाया जोमजाया जाहैबाय आरो दानि दिनाव गोदोनि दिनाव बे आखायजोंनो लुनाय खुन्दुंफोरखौ लुनाय जायोमोन नालाय बोसोर बोसोर थाङोमोन आरो बे जिया। आरो दानि दिनावथ मिसिजोंनो स्रोब गासिबो दिहुननाय जायो नालाय बिराद खम सम सोलिनाय जायो आरो उम नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंसिनिथिं माबायदि?
औ औ ओ दानाय लुनायनि खोथा बुङोब्लाथ' जों मिथिखायो गोदो गोदायनि जुदि खोथा बुंनो थाङोब्ला जोङो आइजो माहारियानो ओ जोंहा बांसिन ओ बिफाव दङ। जेराव जों गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ आइजो माहारिया जोंनि दानाय लुनायाव ओ बांसिन खामानि ओ मावबोदों मानो होनना बुङोब्ला ओ जोङो जुदि दानाय लुनायनि खोथा बुंनो थाङोब्ला जेब्ला दानाय लुनाया माब्ला जोनोम जादों होनना बुङोब्ला जोंथ' बेखौ बुंनाया ओ एथ' गोरलै खोथा नङा जेब्ला ओ बै समाव ओ जोङो अन्थाइ दन्दरफ्राव थानानै बा हाग्रा ओनसोलाव थानानै जोङो जिउफोरखौ खुंबोदोंमोन अब्ला बै समाव जोंहा जेबो गाननो थाखाय जोंहा जि जोम गैजायामोन ओ बै समाव जोंहा ओ बिफां बिलाइफोरखौ गाननानै थानायनि अनगा एबा जिब जुनारनि ओ बिगुरफोरखौ फोराननानै ओ गोजांनाय फोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय बेफोरखौ जोमाब्ला जोंहा जेबो जि जोम गैयामोन। बेफोरबायदिनो जोङो गोदो गोदायनिफ्राय दंफांनि बिलाइ आरो जिब जुनारनि बिगुरफोरजोंनो खोमोनफोरजोंनो ओ जोमनानै दिनै समसिम मोनफैबाय जेराव जानो हागौ मोनसे समाव जोंहा ओ बेफोरबायदिनो ओ खुन्दुं बायदिखौ जोङो दिहुननो रोंदोंमोन। आरो जोङो दानो लुनो रोंदोंमोन जेराव जोङो मानसि माहारिया साननो हनो ओ आरो मेलेमजिबि सुबुं जेहेथु ओ जोंहा ओ लाजिनायफोरा दङ बेनिखायनो जोङो ओ लासैनो जानो हागौ ओ जि जोमनि गोनांथिया ओ फैबाय जेराव जोङो गोजां बोथोर समाव जोंनो गोजांनायनि थाखाय जोंनो गुदुं जि नांगौ बेफोरबायदिनो मोनसे समाव ओ दानो लुनो रोंनाय ओ जालांदोंमोन जेराव ओ जों बुंनो थाङोब्ला जों जुदि गाननाय जोमनायनि खोथा बुं थाङोब्ला गोदो गोदायथ' जोंहा ओ हौवा मानसि आरो हिनजाव मानसिनि गेजेराव जानो हागौ फाराग गैयामोन। गाननाय जोमनाय नाथाय दिनैनि गेजेराव जोंहा गोबां फाराग दङ मानो होनना बुङोब्ला दिनै ओ हिनजाव मानसिया दिनै दख'ना गानोब्ला ओ ओ दिनै हौवासाफोरा दिनै गामसा बायदिसिनाखौ गाननायखौ नुनो मोनो। लोगोसेनो बि बेखौ दानि ओ नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायनानै होलांबाय माबायदिहाय ओ आगरफोरखौ दायो लोगोसेनो माबायदिहाय ओ जोङो खुन्दुंजों ओ बेफोर गामसा बा दखनाफोरखौ ओ कालार होयो बा समायना रमायना ओ दानानै गाननाय जायो माबायदि बाहायनाय जायो बेफोरखौ फोरमायनानै होलांबाय बिदिनो गोदो नि समावथ' जों मिनथिखायो जेनेबा जोङो ओरैबायदि जोंनि आइजोफोरा दानाय लुनायाव आखा फाखामोन जेराव अख्रां साजों जुदि दाउ बिरलांनाय नुयोब्ला हनै दाउ बिरलांदों होननानै बुङोब्ला आसागि बैसागि मोना ओ बेखौनो ओ आगर एरनानै होनाय मोनखो जोंहा गोबां रोखोमनि आगर दोङो जोंहा थाइगिर बिबार आगर, दिंखिया बायदिसिना दाउथु मेगन बायदिसिना जों मोननो हायो बेफोरबायदिनो जोङो दानानै गाननायखौ जों नुनो मोन मोनो लोगोसेनो दिनै दानाय लुनायनि खोथा बुङोब्ला जों दिनै रांखान्थिनि खोथाखौ गिबियावनो लाबोनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला ओ गोदो गोदायनि समाव आइजो माहारिया जेब्लाबो फासेवनानै ओ उन जानानै गोग्लैसोनानै थायोमोन जेराव जोङो ओ दिनै आइजो माहारिया ओ गोबारै दिनै जौगाबोनायखौ नुनो मोनदों दिनै हौवासाफोरजों समान समानै आइजो माहारियाबो दावगाबोनो हमदों लोगोसेनो दिनै दानाय लुनायनि खोथा बुंनो थाङोब्ला दिनै दानाय लुनायनि गेजेरजों दिनै आइजो माहा रिया दिनै बेफार फालांगि खालामनो हमदों दिनै दानानै बाजाराव दखना बायदि आरिखौ दिनै फाननो रोंदों नाथाय दिनै ओरैबायदि दुखुनां दा जेराव गुबुन जोंहा बिगियाननि जौगानायाव दिनै जोंहा ओ मोजांबो बेराफारसे थाङोब्ला आरो गाज्रिबो दिनै ओ जाबायदि जोङो दख'नाफोरखौ जों हिसाननि गेजेरजों दानानै ओ गानोमोन बेफोरनि अनगायै जोङो दिनै ओ बायदिसिना दाजेम दिहुनबाय जोंनि बिगियाना जेराव जोङो ओ गोरलैयैनो खम समनि गेजेरावनो जोङो जिफोरखौ ओ दानानानै गाननो हायो लोगोसेनो खम बेसेनावनो जोङो ओ बेफोरखौ मोननो हायो जिफोरखौ। ओ बेफोरबायदिनो दिनै ओ गोबां सोलायनाय फैबाय जोंनि गेजेराव गोदो गोदायनिफ्राय जोंहा ओ जिफोरखौ माबायदिहाय बाहायबोदोंमोन आरो दिनै जों गोदा गोदान मुगायाव जोङो गोबां रोखोमनि गाननाय जोमनाय नुनो मोनो बेफोरनि गेजेराव जोङो ओ बायदिसिना जिन्स लंपेन्ट बायदि गिन्जि बा बायदिसिना जोङो गुदुं गस्ला दिनै गोबां रो रोखोमनि लेदार फैदों दिनै गोबां रोखोमनि जामफार बायदि आरिफोरा जों ओ हौवासाफोरा बेफोरखौ गाननानै जोंङो गोजां बोथोरफोराव थायो लोगोसेनो जोंङो गोलोम बोथोराव बुंनो थांङोबा जोंहा गेन्जि आरो हाफ गस्ला बेफोरबायदिनो हाफ पेन्टफोर खौ जोंङो गाननानै थायो। बयसफोरा जेराव ओ बेफोर ओ गुबुन हादरनिफ्रायसो फैजोबनाय बेफोर गोदो गोदाय समाव ओ बेफोरखौ जोंङो बाहायनो मोनफेराखैमोन नाथाय दिनै गासैबो ओ गुबुन हादरनि गोहोमाव मोनफैजोब्बाय बेफोरबायदिनो दि गोबां ओ गुबुन गुबुन ओ गाननाय जोमनाय दंङ दा बेफोरनि सोमोन्दै आइजो माहारिया माबायदि ओ गुबुन गुबुन ओ गाननायफोरा ओ आइजो माहारियाव गोल गोहोम खोख्लैदों बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा नोंथांङा एसे?
औ हागोन आयजो माहारिनिङावबो जेनेबा उम मोजां मोजां जेनेबा ग गाननाय जोमनायफ्रा दासिमबो सफैगासिनो आरो दानि जुगाव
औ फ्रक बायदिसिनाफोरा फैदों आरो ना?
गोदोनिफ्रायनो जेनेबा दानि बहुद सोलायनाय जाबाय गोदो
अ आइजो मा गोदान मुगानि मा मा ड्रेसफोरखौ गाननाय जायो जेनेबा नोंसिरनाव फ्रक दंङ। बायदिसिना ओ आइजो माहारिफ्रा मा मा जेनेबा दिनैनि समाव ओ गाननाय जायो बेफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन दानियावथ जेनेबा बांसिनानो बरनि दखनाखौ नआव थाबालासो एसे गानो गुबुनाव थांबा गाननायानो जाया उम गुबुनाव थांबाय इदिनो ल-लंपेन्ट स्कार्ट इदिनो सुजार इदिनो गाननाय जायो आरो
औ औ औ
खाालाराव कालारफ्रा बेलेग बेलेग जायो जेनेबा मोजां मोजां सफैनो हाबाय आरो उम
औ औ औ औ बेफोरबायदिनो जेनेबा औ औ औ बेफोरबायदिनो दिनै ओ गोबां सोलायबोबाय दा नोंसोरनियावबो जोंङो आइजोफोरनियावबो गोबां रोखोमनि जोंङो देलायनायफोरनि खोथायानो बुं दिनै गोदो गोदाय ओ देलायनायनि खोथा बुंङोब्ला ओ गोदो गोदायनि समाव ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदिसिना बिबारफोरजोंनो ओ बा बेफोरबायदि मोखांफोराव जोंहा आजि दिनैनि समाव गोबां रोखोमनि फोनग्रा दिनै बिगियाना दिहुनबाय जायनि गेजेरजों दिनै ओ गोबां देलायनायनि खोथायावनो सोलाय सोल' जानाय नुनो मोनो ओ आइजो माहारिनि गेजेरावबो दा जोंङो गोबां बि बिदिनो दानाय लुनायफोरनि सोमोन्दै रायलायबाय दिनै ओ माबायदिहाय सोलिबोबाय दङ गोदो गोदायनिफ्राय दा जोंहा समाबो जाबाय जि थ बिदिब्ला दोनथनोसै नामा नोंथां?
औ दे।
औ औ दे ना